औ
औ खोनादों नोंथां
औ होमबा जों मोनसे आयदा लासै खोमा नोंथां।
औ जायो नोंथां
ससियेल मिडिया बुङो बेखौनो साया बेयाव आवरायसै खोमा समासारि बिजों होनना बुङोब्ला माने जों माने सानफ्रोमबोनि जिउआव नै दिनैनि गोदान मुगायाव माने सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायबाय थानायखौ जों नुनो मोनोथां मा होनो ससियेल मिडिया होन मोननो हायो जेरै फेस बुक वाटसप इउटुब टुइटार गुगोल बेफोरबायदि गोबां जों औ
जेरैहाय जों माने फोरनिफ्राय जों माने गोबां मोजां गाज्रि खौ आरो जों माने
उ
खालामनो हानाय खायसे निउसफोरखौ जों मोननो हायो अबेबा जायगाफ्राव माने जो माबाफोर माबाफोर खैफोद जादोंबा माबाफोर प्रब्लेमानो जुदद जादोंबा दावहाफोर जादोंबा बेफोरखौबो जों मिथिनो मोनो आरो जों ससियेल मिडियानि गाहायै माने जों मायबा मोनसे पस होयोब्लाबो माने सारा बुहुमावनो माने गोसारो बिनि थाखाय माने जोंनि ससियेल मिडिया समाव आरो गोबां सुबुंखौनो आरो जोंहा बे ससियेल मिडिया
आं बुंनो सानो आरो नोंथां मानो होनबा जों जोंनिया माने फरायनाय गथ'फोरा माने माखासे नलेज माखासे एन्सार बिदि मिथियैफोरखौ माने ससियेल मिडियानि जोहैबा माने मा होनगोन जोङो गुगोलफोराव माने सार्च खालामनानै जों बैफोरनि एन्सारफोरखौ मानि मिथियो मिथियो सोंथिफोरनि फिननायखौ जों माने मोननो हायो आरो नोंथां आरो जोंहा बेजों लोगोसेनो जों माने गोदोनि समावहाय जेरैहाय माने माबा मोनसे खौरां दैथायहरनो दैथायहरनो गोनां जायोब्ला माने गोबां सम लायोमोन दिनैनि समाव समाव एक मिनिट बा एक सेकेण्ड नि गेजेरावनो माने जों बैफोर खौरांफोरखौ दैथाय हरनो हायो नङा होमबा नोंथां जायनि जाउनाव माने जों ससियेल मिडिया ओंखार ससियेल मिडियाखौ जों माने मोजां होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां आरो खायसे बिथिङाव नायनो थाङोब्ला माने जों ससियेल मिडियाखौ गाज्रि होननानै जों बुंनो हायो आरो जाय माने जायफोरबायदिया माने माने ससियेल मिडियानि गुनखौ आरो माने फरायसा गथ'फोरा माने फरायनायफ्राव गोसो होआलासिनो माने मबाइल बाहायनाय बा मबाइल नायनानै थानाय गेम गेलेनानै थानाय बैफोराव माने बाहायनानै माने गावनि फरायनाय समखिनिखौ माने माने गाज्रि खालामना लानायखौबो जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
मा होनो जों मोजां मोजां जादों ना गाज्रि जादों होननानै सानो नोंथाङा
आंनि बायदिब्लाथ' माने ससियेल मिडियाया माने मोजाङानो होननानै आं सानो मानि बांसिनानो बिनि डिमेरिटसा मोजाङानो होननानै आं सानो मेरिटस आ मानि बांसिनानो मोजां होननानै आं सानो आरो माने डिमेरिटसफोर दं न' दाउट खिन्थु आं मेरिटसखौ बांसिन मोजां नुदों आरो जेन'बा ससियेल मिडिया जे समाजारि बिजों बे बिजों ओंखारनायनि जोहै जेन'बा जों बुहुमानो गंसे न'खर बायदि होननानै आं सानो आरो जाय नोङो न' न' सिं गंसेयाव थानानै जेन'बा बुहुमनि गासैबो ओ जे मा जादों मा जायाखै बबेयाव माबा प्रब्लेम जादों नामा बबेयावबा माबा जाथाय जादों नामा बेफोर गासैफोरखौबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा दाबसे जायगायावनो थानानै जों मिथिजोबनो हायो आरो दा नोंथाङा जेरैबायदि दहाय बुंलांदों जेन'बा गुबुन गुबुन जायगायाव दावहा जादों गुबुन गुबुन जायगायाव बांग्रिं जादों आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदिनो माबा गुबुन गुबुन प्रब्लेम जादों बेफोरखौ जों ससियेल मिडियायाव एबा फेसबुक वाटसप एबा निउस चेनेलफोराव एबा गुगोलफोराव सार्च खालामनानै जों बेफोरनि गासैबो जे ओ खौरां एबा इनफरमेसनफोरखौ जों मोनो होननानै नुदों आरो आरो दानि जुगाव जे ससियेल मिडिया बाहायनाया गोबाङानो मोजाङानो होननानै सानो जेरै सोरबा माबा मोनसे जादोंबा जेन'बा गोबां रांखावरिनि जेंनायाव गोग्लैदोंबा आ बे न'खरा जुदि गावनि जेन'बा न'खरखौ जेन'बा रान खालामनो हासै गावनि जेन'बा सोरबा सासे न'खरा गोबां बेरामजों भुगिनांनानै दङ बे बिथाङा सोरबा सासे बे बिथाङा सोरबा सासे माने बयजोंबो सिनायजानाय इउटुबार एबा फेसबुकाव फेसबुक सालायग्रा मानसिफोरखौ लेंहरनानै जेन'बा एसे एनै सुबुंफोरनिफ्राय रांखावरि माने अब'दान बिनानै अनसुंथाइ बिनानै जेन'बा ओ गावनि जेन'बा एसे एनै रां रायजो राजाफोरनि अनसुंथाइजों जेन'बा आ गावनि जे लोमजानाय बेमारि बेफोरखौ फोसाबनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो दा जे जेन'बा जे जायफोरखौ खना खना जायगाफोराव जेन'बा माबाफोर फ्रब्लेम जादोंबा जेनेबा सरखारारनिफ्राय अनसुंथाइ बिनाय सरखारनिफ्राय रेहाय बिनाय बेफोरखौ जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै जेन'बा सरखारनिसिम आ इनफरमेसनखौ हरनानै बिनि बिसोरो माने मुलाम्फा खालामनो हादों बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बेफोरनि अनगायैबो जेन'बा जायफोर फरायसालियाव थांनो हाया जायफोरनि आथिङा नोरजिया जायफोरा जेन'बा फरायसालियाव थांनो फैनो उसुबिदा बिसोरबायदि बिथांमोनाबो ओ न' सिङावनो थानानै मबाइलाव फरायनानै फरिखा समावल' फरिखा हैनो हानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोन्दों आरो मानोना जों गासैबो दानि जुगाव नोङो मबाइलावनो सारज खालामनानै नोंनि फरायनाय नोंनि गासैबो जेन'बा सोंथिफोरनि सोंनायनि फिननाय नागिरनाय आरो गुबुन गुबुन जेन'बा आइदियाफोर बेफोरखौबो जों सोलोंनानै लानो हायो आरो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि थांनानै थानायनि जे राहा लामा बिजनेस फालांगि आबाद मावनाय आदब बेफोर गासैबो बिथिंफोरखौबो जों ससियेल मिडियाफ्राव सोलोंनानै माने नायनानै जों सोलोंनो हायो होननानै आरो आं सानो आरो आरो बेफोरनि अनगायैबो जों जायफोर जायगाफोराव जेन'बा थांनो हाया जायफोर जायगाफोरा जोंनि बुहुमनि समायनासिन जेन'बा जायखौ जों थांनानै नायनो हाया बेफोरबायदि जायगाफोरखौ सोरबा सासे सुबुङा जेन'बा बेरायनानै एक्सप्लर खालामनानै जेनेबा फेसबुक इउटुबफ्राव आगारो दा बेफोर बिसोरनि भिडिअ'फोरखौ जों नायनानै बैसोरनि जायगाफोरनि जे थांनानै थानायनि राहा लामा बिसोरनि सिनारि दा बिसोरनि मिथिंगायारि जे दाथायाइफोर बेफोरखौ जोङो ओ मोन्थिनो मोनो होननानै आं सानो आरो ओमफाय आं दा जोंथ' दा जेन'बा ससियेल मिडियानि एबा समाजारि बिजोंनि जेन'बा जों मोजांखौल' मोजांबो मोजांखौ बांसिन सावरायबाय दा नोंथाङा ससियेल मिडियानि जेन'बा माबाफोर जेन'बा ओ बिदिनो गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय बेफोरबायदि नुदों नामा नोंथाङा अननानै नोंथाङा बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ गाज्रि गोहोम होनना बुङोब्ला जों बेखौनो फोरमायनो हायो माने जेनेबा खायसे माने सेल मिडियाफ्राव माने फानो मोजां
औ नंगौ नोंथां
लाइ मोनदों आरो बेजों लोगोसेनो माने स
औ नंगौ नोंथां